हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा
नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों नोंथाङाबो खोनादोंना?
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो ओ मा मा सि जोम गाननाय जोमनाय जायो?
जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो जों बर' आइजो आरो हौवाफोरा बांसिनानो जोङो द'खना गाननाय जायो आरो हौवाफोरा गामसा गाननाय जायो जोंनि बर'नि दोरोङारि हिसाबै नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गाननाय जोमनायनि सायाव एसे बुं हरनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ आइजोफोरा न'आव थानायाव बांसिनै अग्रं दखनाखौनो गाननाय जायो।
औ।
बहाबा फुजा फाथलफोराव थाङोब्ला एबा ओ बहाबा बेरायनो आलासिफोर जानो थाङोब्लाथाय लांगा दखनाखौ गानो आरो। अ। इनिफ्राय ओ हौवाफोरा गामसाखौनो गानो न'आव। थानायफोराव बांसिन।
औ।
ओ बेनि उनाव हौवाफोरा बहाबाफोर थांबा बै ओ लंपेन्टफोरखौनो गानलांनाय जायो आरो।
औ।
दा नोंथांमोननि जायगानि ओ सुबुंफोरा ओ गावबा गावनि गाननाय जोमनाय जा दखना गामसा इफोरखौ गावबा गावनो दानानै लायो नामा?
औ खायफाया दानानै लायो आरो खायफाया नआव दानो सोलाबिफोराहाय बाजार गलाफोरनिफ्राय बायनानै गाननाय जायो।
अ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलिगासिनो दङ दा?
अ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आथिखालावथ सि दानायखौ इसे गारदों होननानै बुङोब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया। ओ थेवब्लाबो थेवब्लाबो खायसे खायसे आइजोफोरा गावबा गावनि ओ न'आव गाननाय जा अग्रं दखना एबा ओ हौवाफोरनि जा गामसा दखना दा बेखिनिखौ गावबा गावनो खायसे खायसे दानानै लायो आरो।
औ।
अ बेनि उनाव जा लांगा दखना बेखौथ बांसिन हाथाय बाजार बेफोरनिफ्रायनो बायनानै गानो आरो।
औ।
उम।
जोंनि दखनायाथ बर'नो हारिनि थाखाय जोबोद ओ बाख्नायजाथाव आरो गनायजाथाव नङा होनबा?
औ औ औ।
जोङोहाय बर' आइजोफोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दानाय हुदाया दंखायो नङा होनबा। नोंथाङा ओ सिगांनि समनिफ्राय आथिखालाव जि जोमनि फालांगियाव माबायदि जौगानाय नुबोदों एसे फोरमायहरनो हागोन ना? हेलौ।